हेलौ हेलौ
अ नोंथाङा मोजाङैनो खोनादों ना?
औ औ खोनादों
अ
ओ दायो नोंथां होमबा जोङो एसे दा बोथोर सोलिबाय थानाय हिसाबै आबाद मावनाय गायनाय फुनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा
औ सावराय जागोन दे
सावरायजा सावरायजा अ ओ नोंथांमोननिथिंबोथ दा गायनाय फुनाया जागायबाय नङा होमबा?
औ जागायबाय
औ दा नोंथाङाबो ओं खारबाय नामा दुब्लिफ्राव
ओरैनोथ दुब्लियाव आं एसे ओंखारदोंमोन औ
बेनिफ्राय नोंथां। नोंथांमोननिथिं दायो माइ आबाद माइ आबादनि बेलायाव मा मा माइखौ आबाद मावनाय जायो?
ओरैनोथ' जोंथिं बुंनो थांब्ला दा सोलिफुनाया जाहै बाय जो-जोसा ओमफ्राय रनजित
औ
मोननैसो गोदान माइ फैनाय दं नामा ओमफ्राय बेखौ माने आं मोजाङै मिथिनाय जायाखै आरो
अ दा नोंथांमोननिथिं माया जोंथिंबो बिदिनो नोंथां माइब्रा माइखौ मावो। बेनिफ्राइ जोसा बिनिफ्राय रन्जित जोंनिथिं माइ सालि मायखौ मावनायखौ नुनोनो थांला नो ओरैनो नोंथांमोननिथिं मेस सेङाव मेसेंनि माइ आबाद खौ मावनाय जायोना जाया?
ओरैनोथ' मावो जोंथिं मेसिंनिखौबो सोरबा सोरबा मावो बर' माइ होननानै बुंनाय जायो। नोंसिनिथिं मा होनो?
अ जोंथिं एसेबां मावनाय जाया नोंथां बेनिखायनो आं बारा मिथिनाय जाया बेखौ।
अ ओरैनो बेखौ मा मासाव मावनाय जायो। आं बांद्राय नोजोर होनाय जायाखै
औ औ
मार्सफ्राव मावो नामा?
औ
मार्चफ्राव मावनांगौ। ओमफ्राय बेखौ हाखांनाय लोगो लोगो आरो नै फिन नैबे दैज्लांनिखौ मावनाय जायो आरो बोसोराव खेबनै मावनाय जायो आरो
औ औ ओरैनो नोंथां। जोंहा आबाद मावनायजों जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे नेमखान्थि फालियो नङा होमबा जेरै जोङो माइ हालौजेननायनिफ्राय लानानै माइ गायजेन्नाय आरो गायखांनाय बेफोराव माखासे नेमखान्थिफोर हाबना दङना जोंनिया बर'फोरनिया
औ दङ
नोंसोरथिं बेफोर नेमखान्थिफोरखौ फालियोना फालिया
ओरैनोथ फालिनायमोन ओमफ्राय दा बांद्राय नुला आरो
औ
ओरैनो र' माइसालि माइ गायजेनबा आ लानाय ना माबा होनोमोन नामा
औ आग लानाय मोनसे नेमखान्थि दङ जोंना औ आग लानाय बा गायजेनन्नाय फोरबो होननानै फालियो जोंनिया
औ
जोंनिथिं नोंथां माने ओ हाल एवजेननायनिफ्राय लानानै गाय खांजासिम माखासे फोरबो बा नेमखान्थिफोरखौ फालियो आरोना
औ नोंगौ
हाल हालेवजेनगोन हालेवजेनगोन खालि माने मा खासे मोजां बाराय बा सम नायनानै
औ
मोसौखौ माने जाय जायगायाव हालेवजेनगोन बेसिम होलांनानै सानजाथिं मोखां जानानै इसोरनाव आर'ज गाबग्रोनाय बेफोरबायदि माखासे नेमफोर फालियो बेनि अनगायैबो जोंहा माइ गायजेननायाव दा बिदिनो माइखौ गायजेनगोन खालि माने न'खरनि बाथौसालियाव फुजा एरि खालामनानै बै माइ गायजेनगोन जायगायाव थांनानै जा खालामहैयो आरो माने गायगोन गायजेनगोन खालि न न'खरनि जायफा आइजो गाहाय आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै
ओरैनो ओमफ्राय नोंसिरनिथिं बे हाल जांख्रा होननाया दंना गैला
दङ दङ नोंथां जोंहा माइ गायखाङोब्ला
औ ओरै माबायदि खालामलायो बेखौ जेनेबा औ
औ माइ गायखांगोन खालि ओ गामिनि इदिनो सानैसो सुबुंफोर फैनानै जेनेबा गोदोनि दिनाव थ' मोसौजों हालौओमोन नङा होमबा
औ नोंगौ
आथिखालाव एसे सोलायनाय फैबाय बे हालऔ नायनि बेलायाव जेनेबा आं गोदोनिखौनो बुंनोसै गोदोयो मा खालामोमोन जोंना गामिनि माखासे सुबुंफोरा ओ ज' जालायनानै बिदिनो न'खरसे सेनाव जाय नख'रावहा माइ गायखांगोन बैसानाव फैनानै माने फुङावनो फैनानै हालेवफैयो ज' ज' गामिनि माखासे सुबुंफ्रा फैनानै। माइ गायो ज' ज'नो बिदिनो गायखाङोबा रंजा बाजा खालामलायो हाब्रु सारलाय लायो फुनलाय लायो। गोदोनि दिनाव माने नांगोल बेफोरखौनो नांगोल जुंगालखौनो थेथे थाथा बोनानै माने रंजायोमोन बिदिनो बेफोरावनो जौ लोङोमोन। बेफोरबायदि खालामोमोन आरो। नाथाय दानिया आथिखालाव मा बै हालौवनायखौथ' जों नुनो थांला औहो हालऔवनाय खौ जों नुनो थांला गुबैयै बेखौ जोंङो नुनो थांबांला मोसौजों हालौनायखौ जोंहा ट्रेक्टरजों हालौवो नाथाय खायफा बायदिया मा खालामो आथिखालाव ओ ट्रेक्टरजों हालेवसिगोन गायनाय फुनायाव गामिनि सानैसो सुबुङा फैगोन आइजोफोरा फैनानै बिनिफ्राय गायगोन। नाथाय बै बे हाब्रु फुनलायनाय मानाय नांगोल बुलायनानै ओ रंजानाय मानाय बेफोरो गैला आरो नुनो थांलिया आथिखालाव। बिदिनो ओंखाम ओंखाम जालायगोन न'आव फैनानै बेदर फिसा जागोन। जौ लोंगोन बेफोरबायदिखौ जों दाबो खायफा खायफाया फालियो आरो नाथाय खायफाया फालियालासे न'खराव न' न'नि सुबुंफोरानो गायनानै स्रां स्रिं खालामनानै थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। नोंथांमोननिथिं बै माइ आबाद मावनाय समावहाय
औ
आथिखालाव माने सावरि जानाया दंना गैला जेनेबा बैनि न'ख खर बैनि न'खर ज' ज' गायलायनानै सावरि जालायोमोन ना?
बिराद नुबोदोंमोन उन्दै समाव ओमफ्राय दा समजों लोगोसे आपग्रेड जानानै दा इफोर गोमालांबाय आरो जेनेबा दा
औ
बै खम जाबाय आरो गोदोनि बायदि नंद्रायला।
औ आथिखालाव बांसिन माने हाजिरा लानानैसो गायसै नङा होमबा माइफोरखौ?
औ हाजिरा लनानै गायोनो आजिखालि औ।
औ नोंथांमोननि थिंबोथ' मोसौजों हालौवनाया गोमालांबाय
ओरैनोथ' मोसौजों हालेवनायखौ गोमालाबायनसै गोन सिगां माने नुयोमोन आरो दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव ओमफ्राय दा दा ट्रेक्टरसो नुयोसै दुब्लिफ्राव हालौवनाय
औ
मोसौखौबो दा न'फ्राव नुबां लानो जेनेबा फिनायखौनो
औ दा नोंथांङा खोथिया फुनो बा माइ गायनो रोंङो नामा नोंथाङाथ' सेंग्रा जाहैबाय नालाय
औ ओरैनोथ' आं गोदो फुनाय नायदोंमोन गायनाय नायदोंमोन। मोन ओरैनो दुब्लिफ्राव थांफालाबायनानै दा एक्सुलि बेफ्राव बानाय हाबबाय ओमफाय माने दा दुब्लिफ्राव ओंखारब्लाबो गाय आं गायला आरो ओरैनो
औ
ओरैनो नोंसिनिथिं दा गायजेनबाय नामा माइखौ?
औ औ जोंथिं गायहांबाय दायो। नोंथांमोननि थिं ओरैनो दैनि सुबिदफ्रा मोजां ना।
सुबिदायाथ' मोजांङा नो।
अखाजों गायो ना बान्दोफोर दङ।
जोंना लाबोनाय जायो दैखौ
अ
ओमफ्रायै नोंसिनिथिं माबायदि?
जोंनिथिं नोंथां ओ दायो बान्दोखौ बान्दो गैलिया जोंथिं नोंथां दायो माने अखानि दैजों गायो। नंङाब्ला लगायनानै दै बोखांनानै दैमा फोरनिफ्राय बान्दोफोरनिफ्रायनो बो बोखांनानै मेसिनजों बोखांनानै गायो आरो नोंथां जोंथिं दायो। नोंथांआबोथ' गायो खोमा माइ?
औ जोंहा गोयोथ
अ। नोंथांङा मोसौजों हालौवनो मोनफेरदोंमोन ना।
औ आं हालौवखांबायमोन गोदो हालौवनायाथ'।
दे नोंथां नोंसोरथिं ओ हालेवनाय समाव बा माइ आबाद मावनाय समावहाय मा मा मुवा बेसाद बाहायोमोन बेखौ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा।
ओरैनोथ' हालेवनायनोब्ला नांगोल थाबाय मेना जाबाय नांगोल फाल थाबाय। जुंगाल थाबाय ओमफ्राय लावथि गंसे थागोन आरो जेनेबा ओमफ्राय मोसौ। हालिसे।
औ औ। बेनिफ्राय मै थागोन दांखुर थागोन।
हब'।
बिनि अनगायैबो आरो माबाफोर मुवा बेसादफोर बाहायबावो नामा माइ आबाद मावनायाव जेनेबा हालेवनायनि अनगायै ओ माइ हाखांनानै ला। लाबोनानै मारा होनायसिमहालागै।
मारा होनायावथ' जेनेबा जोङो दा मोसौजों होनायखौ नुला। ओरैनो मेचिनजों होनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ। जेनेबा। ओ जों माइ आबाद। खोनायाखै नोंथां।
औ।
अ दे होमबा ना नोंथां।
औ दे जासिगोन।